हेलौ खोनादोंदा नोंथां? औ औ खोनादों।
ओं खोनादों ओं नोंथांजों आं बैसागुनि बागै एसे सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? ना
औ औ नोंथां बैसागो होननानै थाङोब्लाथ' जोङो नोंथां अ बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै फोर्बो नङा होमबा नोंथां?
औ औ बैसागु खौ जों बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय फालिजेननाय जायो जेराव जोङो बैसाग दाननि से बे दानखालि से समखालि ओ जोङो
औ औ
ओ नखरनि गोसैबो मान ओय दोलै नांना जोङो आं सिफुं जथा बायदिसिना दामग्रु आग आगजु जु आग्लाफोरखौ लानानै जोङो ओ न'खर न'खर मोसानो थाङो आरो आरो बिब्दिनो जोङो बैसागुनि गोदान दानाव जोङो ओ उन्दै बैसोनि मानसिफोरा बैसोनिफ्राय जोङो बोरबो लायो ओ नोंथाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो
उम बैसाग औ, बैसागोखौ जोङो गोदो गोदायथ' बैसागुखौ दानसे दानसेयाव लासे माने खुंनाय जायोमोन आरो। खोनादों ना नोंथां? औ। औ बिदिनो जों ओम दा दाथ' बिदि आथिखालावथ' जों बेफोरबायदि दानसेयाव दानसे खुङे फालिनायखौ जोङो नुनो मोनला। बे ओं बैसागुआव जों दा स्नि सानसिमल' फालिनाय नुयो आरो, जों माने खुङो स्नि सानसिमल' खुंनाय जा यो आरो दा। गोदोनि बायदि बिदि दानसेयाव लासै खुंनाय जाला बेनिखायनो उम ओमफ्राय आरो जोङो बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो बयबो बे खालि फुङावनो सिखारनानै मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो बिदिनो लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो बेनि थाखाय जोङो फुंआवनो उम बिदि लाव, फानथाव
खोनादोंना नोंथां?